नोंथां औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा ओरैनो दङब्ला जों दाउ अमा औ खोनादों नोंथां नोंथाङा ओरैनो दङ ना
औ नोंथां दङ दे
औ दा जों दाउ अमानि बागै रायज्लायनो सानदोंमोन दाउ अमा फिसिनायनि बागै ओ बुंग्रोनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां फोरमायग्रो
औ जोंनाथ' आबादारि न'खरफोरा बांसिनानो ओ जाय गोजौ थाखोनि नङा आबादारि न'खरफोराव आबादजों लोगोसे दाउ अमा बोरमा मा मोसौ फिसिनानै जिउ खुंनाय नुनो मोनो नङा हबा नोंथां बि दिनो हांसो दाउ बायदिसिना फाननानै रां खामायनानै न'खरखौ सालायो जोंनि ओनसोलाव नोंथां अमा फि सिनाय नुनो मोनो दाउ फिसिनाय नुनो मोनो हांसो फिसिनाय मोसौ आरो बोरमा फिसिनाय नुनो मोन अम फाराम बा बनानै गोबां बिबांनि रां खामायनाय नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ लोगोसे दाउखौबो मोनथाम ओ मोनथाम जाथोनि दाउफोरखौ फासि ओ फिसिनाय नुनो मोनदों मोनसेया जाहैबाय ब्रयलार खइलार आरो न'नि लकेल दाव बेफोरखौ फाननानै दाावदै आरिफोरखौबो फाननाय नुनो मोन्दों दाउ फिसाफोरखौबो फाननाय नुनो मोन्दों आरोबाव दाउ गिदिर जानायफोरखौबो फाननाय नुनो मोनदों लोगोसे बोरमाखौबो बोरमा खासि फाननाय नुनो मोनदों बिदिनो ओरैनो बोरमाफोरखौबो फाननाय नुनो मोनदों लोगोसे ओ राम बोरमा होननानै बुङो बेखौबो फिसिनाय नुनो मोन आथिखालाव आं एसे आलादा जोंनि लकेल बोरमानिफ्राय एसे आलादा फिसिनाय नुनो मोनदों बेजों लोगोसे मोसौ सौ फोरखौबो फिसिनानै फाननाय नुनो मोनदों मोसौनि गाइखेरफोरखौ फाननाय नुनो मोनदों ओमफ्राय अमायाथ' बर'नि सरां दोनथुमनायनि ओ मोनसे लामा बादि बेखायनो गासिबो न'खराव बांसिनानो अमाफोरखौ नुनो मोननाय जायो फिसिनाय नुनो मोन्नाय जायो। अमा फिसि फोरखौ खम बेसेनावनो बायनानै ओ फेेदेरनानै बेखौ ओ फेदेरनानैहाय बेखौ गिदिर गिदिर खालामनानै बांसिन बेसेनाव बायनाय नुनो मोनो ओ फाननाय नुनो मोनो आरोखि। बिदिनो उम मोसौनि गाइखेर फाननानैबो गोबां रां खामायनाय बर' न'खरफोर दङ। लोगोसे दाउ फिसिनायखौ ओ उन्दैनिफ्राय फिसानिफ्राय द दाउखौ बिदै जाहोनानै बेनि उनाव बिदैखौ गहोनानै फिसाखौ आलादा खालामना बिमानिफ्राय आलादा खालामना दोननानै बायदिसिना मुलिया होनानै एबा न'आवनो फिसिनानै बायदिसिना मुलि देना होनानै बिदिनो फोथांना लाखिनानै नानै फानहैनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथाङाट माबाफोर आलादा जुनारफोर फिसिनाय नुबावदों नामा
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै फोरमायदों बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो दाउ अमा फिसिनाय जायो आरो। जोङो औ दाउ फि दाउ बिमानि ओ दाउ ओ बोरमानि अनगायैबो जोङो अमााबो फिसियो आरो मोसौ आरो बायदि जेरै दाउनि गेजेराव नो फारौफोर दङ। जोङो औ फारौखौ जोङो मुलिै बायदिबो बाहायो। ओ जेरैबायदि जेब्ला जोङो गग्ला गाराय बायदि जायोब्ला जोङो फारौनि जा बेखि बेखौ जोङो बेवहाय फोनना होयोब्ला ओ गु ग्लाया मेगन ओंखारो होननानै फोथायनाय दं आरो। बेनिखायनो जोङो बेखौ मुलि बायदिबो बाहायो। आरो जोङो फारौ जा फिसा बेखौ जोङो फाननानैबो नांगौ जिरादखौ बा ओ- रांनि आंखालफोर जाबोला जोङो हेफाजाब मोननो हायो आरो।
नंगौ नोंथां
ओ- नोंथाङा जेरै फोरमायदों दाउ फिसिनाय जोंनि ओनसोलावबो जोङो ओ- दाउखौ बेबायदिनो मोनथाम रोखोम रोखोमनि फिसिनायखौ नुनो थाङो आरो। ओ- लकेल दाउ आरो कयलार दाउ ब्रयलार दाउ ओ- नाथाय ओ- बेनि फिसिनाया एसे आलादा आरो। जेरै ओ- जोङो लकेल दाउखौ फिसियो जोङो कयलार आरो बयलारखौ बे बिदि फिसिनाय जाया आरो। जोङो ब्रयलार दाउखौ बांसिन फार्मफोराव फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बिसोरनो जानाय आदारा बो आलादा होनाय जायो आरो जेरै जोङो लकेल दउफोरनो माइरं बायदि होयो बिदि बिसोरनो होनाय जाया आरो बिसोरनो जोङो बाजाराव मोननाय बिसोरनि आलादा आदार दंखायो बेखौ होननाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो बेनिफ्राय जोङो बेदरखौ फाननानै बो ओ- मुलाम्फा मोननो हायो आरो दाउदैनि गेजेरजोंबो जोङो राङारि हेफाजाब मोनो हायो आरो। जोङो ओ दाउनि अन गायबो जोङो मोसौखौ फिसियो जोंनि ओनसोलाव। जोङो मोसौखौबो मोननै रोखोमनि फिसिनायखौ नुदों आरो नोंथां ओ- बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि लकेल मोसौ आरो मोनसेया जाहैबाय दिस ओ - मा होनो जार्सि मोसौ आरो औ जोङो ओ जार्सि मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर बायदिखौ फाननाय जायो आरो गाइखेरनि फ्राय पनि बायदिफोरखौ बानायना नै आरो गाइखेर मिखि खि बायदिफोरखौ बानायनानै ओ जों ओ नांगौ जिरादफोरखौबो लानो हायो आरो रांनि आंखाल जायोब्ला बेफोरनो जोंखौ हेफाजाब होयो आरो नोंथां जोङो औ जोङो बे जार्सि मोसौनो जेरै लकेल मोसौखौ जोङो फोथाराव हैनानैनो गांसो जाहोहैयो जोङो बिब्दियै बारा जाहोआ आरो बिखौनो जोङो आलादा ओ हा गांसो हानानैबो लाबोना होफैयो आरो गुन्दै बायदि दाना होफैयो
नावनो दोन्नाय नुनो मोनो बायदि सिना मानसि थानाय बाददि फेन आरि होनानैहाय दै जगायनानै दाना आदार आरि जगायनानै न' सिङावनो दोननाय नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावबो ओ मोसौ जारसिखौ बिदि दोननाय नुनो मोनो नोंथां।
औ
ङा बुंनाय बादिनो
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो ओ मोसौनि अनगायै माबाफोर जिब-जुनारफोर फिसिबावो नामा नोंथां?
जोंनि ओनसोलाव जों दासान्दि ओ हांसो फिसिनाय नुनो मोनो लकेल हांसो बेनि अनगायैबो आरोबाव हांसो सिनि फिसिनाय नुनो मोन सिनि हांसो नोंथाङा मिथिफेरदोंना औ बे सिनि हां खौबो फिसिनाय नुनो मोनो गोबां बेसेन गोसा होननानै मिथिनो मोननाय जादों बे हां गोसोखौ बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव गोदानै बे हांसोखौ फिसिनो लानायखौ नुनो मोनदों लोगोसे ओ हांसो सिनि आरो लकेल हांसोनि क्रस दसि ला हांसो होननानैबो मिथिनो मोननाय जायो बेखौबो गोबां बिबांनि फिसिनाय नुनो मोन्दों आरो
औ
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो ओ बेनि अन गायो आरोबाव माबाफोर जिउ खुंनाय राहायाव हेफाजाब होनाय ओ दाउ अमानि अनगायैबो माबाफोर खामानिफोर मावबावो नामा नोंथां।
नंगौ नोंथां जोंनि जायगायाव गोबां बिबांनि फुख्रिफोर नुनो मोनो न'खर न'खर गिदिर गिदिर फुख्रिफोर नुनो मोनो बेवहाय ना हगारनानै नाखौ गिदिर खालामनानै फाननाय नुनो मोन गेजेर गेजेर नानो आदार होनाय नुनो मोन दैया मोजां जानो थाखाय बेवहाय सं ख्रि आरो सुनै आरो पटासियाम सारनायबो नुनो मोनो बेजों लोगोसेनो गेजेर गेजेर जाबोरफोरखौ बोस्रांनानै फुख्रिखौ साफा खालामनानै ना फोरखौ गिदिरखौ फाननाय आरोबाव फिसाखौ हगारनानै होनाय एबा नाफोरखौ बेल्ट जायगानिफ्राय एसे बेलथायनानै बोस्रांनानै होनाय नुनो मोनो ओ बाइ निफ्राय एबा दस्रा जायगानिफ्राय ना फिसा फानफैनायखौ लाखिनानै एबा बाय नानै लाबोनानै फुख्रि गिदिराव हगारना होफैनानै बिदिनो नाखौ गिदिर खालामनानै फाननानै गोबां बिबांनि रां खामायनाय नुनो मोनबावो नोंथां। नोंथांनि ओनसोलाव ना फिसियोना
औ नोंथां जोंनि ओ ओनसोलावबो नोंथाङा जेरै फोरमायदों बिब्दि नो जोङो ओ फुख्रि गिदिर गिदिर बानायनानै जोङो खायसे खायसेफोरखौ आरो जोङो नाखौ जोङो गिदिर बानायनानै फाननायखौबो नुनो मोनदों। आरो जोङो खायसेखौ फिसा बानायनानै बेखौ जोङो आलादा आरोबाव फानहैनायखौबो नुदों आरो जो बेवहाय नाफोर खौ देरनो थाखाय गोबां आदारफोरबो होनाय जायो आरो ओ बिसोर बायदि बेरामफोरनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखायबो बायदि मुलिफोरबो होनायखौ नुदों आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां बेनि अनग बो जिउ राहाखौ हेफाजाब होनाय जिउ राहायाव सो नो ह ना फनानै ज हानाय होननानै बुङोब जोंनि दुब्लि फोथार बिलो एबा बायदिसिनाफोरावबो दैमाफ्रावबो गोबां बिबांनि ना मोननो थाङो बेखौबो मानसिफ्रा दैज्लां बोथोर दाबाय दियाव जेखाय जे खखा एबा सेन बायदिसिना साना नैबो गोबां बिबांनि ना एबा गोबां बिबांनि ना एबा खुसिया जा खांख्राइ जा बायदिसिनाफोरखौ मोननायखौ नुनो मोनो। बे बेफोरखौबो ओ बाजाराव खाथि खालानि फिसा फेनला बाजारफ्राव फोना फाननानै रां खामायनायबो नुनो मोनो आरोखि।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा आरो माबाफोर नुबावदों नामा जिउ राहाखौ हेफाजाब हेफाब होनाय जिउ राहा खुंनायाव जिउ खुंनायाव हेफाजाब होनाय बिदि रां खामायनो होनाय माबाफोर फि नाय।
औ औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव आरोबाव जोङो ओ आइजोफोरखौ जोङो लाथा फिसिनायखौबो नुदों आरो नों थां जोङो औ लाथाखौ जोङो फिसिनोब्ला गिबियावनो बे लाथानि फिसाखौ लाब बोग्रोनाय जायो आरो ओ न'आव थाखायोब्लाथ' मोजाङानो जाहैबाय। ओ नङाब्ला जोङो जायनाव दङो बेनिफ्राय बायनानै लाबोयो आरो। बेनिफ्राय जोङो औ बे लाथानो जोङो इन्दिनि गोरलै बिलाइखौ होग्रोनाय जायो। ओ आरो एसे एसे देरोब्ला जोङो बेवहाय इन्दि बिलाइ गोराखौ होनाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला गोमोनफैयो अब्ला जोङो बेखौ ओ गुबुन जायगायाव थालिर बिलाइ गोरानखौ लाबोनानै जोङो हिजों मेरायनानै गुबुन जायगायाव दोनहै थनाय थारो आरो। बेनि उनाव औ जेब्ला बियो लाथा खायो अब्ला जोङो बिनि फिथोबखौ जोङो आलादा खालामो आरो बेनि लाथाखौ आलादा खालायो आरो। जोङो लाथाखौ फाननानैबो जोङो खायसे आइजोफोरखौ न'खर खुंनायखौ नुदों आरो जोङो फिथोबफोरनिफ्राय गोबां मुलाम्फा जायो जेरै ओ सि जोम बानायनायावबो मुलामफा जायो आरो बेखौ फाननानै जोङो राङारि हेफाजाब मोननो हायो आरो नों
नंगौ नोंथां ओ बे इन्दि एबा लाथा एम्फौ फाननायनि अनगायैबो आङो जोंनि ओनसोलावहाय बेरेमोदै एबा न'आवनो बेरे मौ बेरेखौ फिसिनानै बेरे मोदै दिहुुननानै फाननानैबो रां खामायनाय नुनो मोनदों न'खरखौ हेफाजाब होनाय नुनो मोनदों औ दे होमबा नोंथां। जोंना समाबो जाबाय।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।
थाबाय नोंथां।